हेल'
औ खोनादोंना नोंथां औ गोजोन फुंबिलि नोंथां
ओ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो
ओ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय बर'फोरा बोरैहाय जोङो जिउ था जिउ थांना माने जिउ खांनायाव बोरैहाय जोङो दाउ अमा फिसिनानै जोङो रां खामायबोयो बा न'खर सु नखरखौ जोङो दैदेनबोयो बिनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदोंमोन आं नोंथाङा दसे सम होनो हागोन दा
औ हागोन नोंथां हागोन
औ जोङो बिदिनो जोङो बर'फोरा दा अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां बिथिंजों जोङो बुंनो हायो दिनै गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर'फ्रा गावनि न'आव जानो बा बेखौ एसे राङारि मुलाम्फा मोननो थाखाय जोङो दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरखौ जों बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने फिसिबोदों आरो बियो न'खरनि फिसिजाग्रा जुनथु रखम जोङो बेखौ जिब जुनारफोरखौ जोङो न'खरनि आंगो हिसाबै खालामनानै जोङो फिसिबोनायखौ जों नुदों आरो नोंथां आरो जों आथिखालावबो जोङो जोंनि दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ जों फिसिनाया जोंनि गामि ओनसोलावहाय जायो मानोना जोंनि गामि ओनसोलावहाय नांगौ रोखोमनि जोङो आदारखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय बोखानानै होनो हायो नङा होमबा जायनि थाखाय जोङो जिब जुनारखौबो जों फिसिनो हायो आरो जोंनि बे गामि ओनसोलाव जेरै अमा मासेखौ जों फिसिनोब्ला गिबियावनो जोंनो गुन्दै नांगौ लोगोसे बेजोंनो जोङो होफानो थाखाय जोङो खायफाया बेखौ थास' गोसोम गुफुरफोरखौ जोङो हानानै रुनानै होयो आरो थिग बिदिनो जौ संखान्दा अफ्रि बेफोरखौबो जोङो गुन्दैजों लगायनानै होनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुदों आरो आरो दाबो जोंनि ओनसोलावहाय बिदि होनायखौ नुयो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
थिग बिदिनो जोङो आथिखालाव खायफाया गोबां मेडिसिन बाहायो जाय जेरै फिलौ जेरै फिलौआथ' जोंनियाव मानसि जिब जुनार गासिनियावबो थाखायो नङा होमबा थिग बिदिनो जोङो अमाखौ फोरनियावबो जुदि देरनो हागौआ जायोब्ला जोङो फिलौनि मुलि अमानो दौनाय जायो आरो आरो लोगोसे जों अमाखौ बिदिनो फिल्डआव दौनानै जोङो फेदेरनाय जायो आरो लोगोसे अमानो जोङो दाना दौवो नङा होमबा दानाखौ दौवोब्ला जोंङो इसि थि होबानो जायो नाथाय गुन्दिखौ होयोब्ला जोङो खमैबो बियो सेरसे बा देर किल' जागोन आरो बियो खनसे जागासेयाव आरो अब्ला बियो अमा जुदि दाना होयोब्ला बियो जोङो टिरिस माने पनसास ग्राम बा एकस' ग्रामावनो बेयो जायो आरो दानाखौ होयोब्ला अब्लानो बियो जोङो हानायमानि बिसोरनो दै दौनांगोन आरो बे आदारखौ दानाखौ दौफाबानो अमाया थाबदेरो आरो जुदि जोङो माने दाना होनानै फेदेरोब्ला नोङो स्नि दान द' दानावनो नोङो बेखौ जिदाइन रोजा बा नैजि रोजा खालामनानै फाननो हायो आरो
औ
अब्ला जोङो ओ बिदिनो आदबजों फियो नाथाय आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव बियो जोङो दाना होनानै जोङो बारा फिसिया जोंनि गामियावथ' जोङो ओ पियरलि जोङो बे गुन्दैफोरखौनो जों होनानै जायो आरो आरो जोङो गोबां दाउ होननानै बुङोब्ला जों दाउखौथ' न'खरफ्रोमावबो जों मोनो नङा होमबा दाउखौ जोङो फिसियो आरो दाउखौ फिसिनो थाखाय एफाग्राबाबो रां गोनांथि जायो आरो न'नि बि ओंखाम खालाय माइरं एसे एनै एंखुरफोरखौ जानानैनो दाउआ देरो लोगोसे बियो हाग्रा मिथिंगायाव थांनानै बियो हाग्राफोराव थांनानै बियो एम्फौ एनला खनसायनानै जानाबो फैयो आरो थिग बिदिनो जोङो आंगो खालामनानै लानो हायो आरो बिसोरबो जेरै दाउफोराबो जुदि नोंसोर अग्रन बानायनानै होयोब्ला बिसोरबो मोनाबा बियो गावाय हारसिंनो बियो हाबना थाफैगोन आरो नो हाबना होलायलायनो गोनांथि जाया आरो बिदिनो बिसोरखौ जोङो आंगो खालामनानै लानायनि थ्रुयैजों जों दिनै न' बानायना होयो जेरै अमा दोननो थाखायबो गन्द्रा बनायना होयो बेफोर रखम खालामना होयोब्ला बिसोरो गावनो हारसिं माने आखु जालाङो आरो बिसिनियावबो जेनेबा दाउफोराबो जेरै फिसि जा ग्रा नालाय बेखौबो जुदि न' अग्रन बानायनाय हायोबा बे गावाव गावैनो हारसिंनो हाबना थाफायो आरो मोनाबिलि जाबोला आरो सिखा फुं जाबानो सारिथा थिनथायाव बिसोर गावसोरनो सिखारना आदार नागिरो आरो बेफोरो जोंदो फिसिजाग्रा आरो बेखौ जोङो हाथाय बाजाराव फानानै बा रां एसे एनै नांगौ जादोंब्ला नों बेखौ फानानैबो खरसा हिसाबै जानो हायो आरो नोंथां अब्ला आं नोंथांनि फ्राय मिथिनो लुबैदों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदि दाउ अमा फिसिनायखौ बोरै आदबजों फियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोङो बिदि दाउ अमा फिसियो होमबाथ' जोंना माने बर' न'खरफोराव जोङो दाउ अमा बा बोर बोरमा जोङो मोसौ बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनखायो बा ओ माफा माफा जोङो फिसिखायो मा थिग बेबायदिनो जोङो उम अमाखौ माबोरै फिसियो होनोब्ला जोङो आथिखालाव नुनो मोनोदि माने माखासेफ्रा ओ सिगांफोराव स' समाव जोङो ओ जौ जौ गोरान संनाय बा बेफोरबायदि जौ लोंनायनि जोङो अफ्रिफोरखौ जोङो मोनोमोन बा बैफोर अफ्रिफोरखौनो होनानै जोङो फिसियोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनियाव बेफोर बायदि ओ जौ संनाय हुदाया खमायबाय बा गैला बैफोरनि जाहोनाव जोङो अफ्रिबो जोङो मोननो थांलिया आ नाथाय आथिखालाव जोङो बे सौना माइ सौनानै मोननाय गुन्दै ओमफाय बेफोरबायदिखौ होयो ओमफाय लोगोसे आरो जोङो बे खाथि खाला हाग्राफोराव थानाय थास' हाग्रानि थास' बिफांफोरखौ दाननानै लायो दाननानै बेखौ दानफ्लेनानै जोङो अरआव रुनानै बेबायदि जाहोयो आरो गुन्दै गलायनानै ओमफाय ओ माखासे समाव जोङो बै बाजाराव बायनानै मोननाय जा आ माने भिटामिन गोनां बा जोङो बेफोरखौ जाहोयोब्ला थाबनो देरो बैफोर दानाफोरखौबो होनानै ओ फिसियोसै आरो बेजों जोङो बै दाना बायनाय फिसिनायजों जोंहा गोबां मुलाम्फाबो जादों मानोना जोङो बेफोरखौ बे खौ जाहोनायनि गेजेरजों माने खम समावनो गोबां माने बिनि लिरथायखौ बा बिनि मोदोमखौ देरहोनानै जोङो माने फाननानै फाननो हादों आरो बा बेनिफ्राय रां मोननो हादों बेबायदि जोङो माने बेबायदिनो जोङो बे अमाखौ फिसिबो फिसिबोदों माने आथिखालाव थिग बेबायदिनो दाउ होनोब्लाबो जोङो दाउफोरखौबो जोङो बे रोखोमैनो माखासे सम जों दायो फिसिन मोनो फिसिनायखौ नुनो मोनोसै मानोना जों आथिखालाव ओरैबायदि जाबायदि जोङो दाउ फिसियोब्लाबो माने मोनसे समाव ओरैबायदि बेमार फैसावो बिदि बेमार जासावनानैबो माने थैजोबो आरो दाउआनो
औ
माने मासेबो थालाङा ओरैबायदि स्लिम माने लांदां जाखाजोब लांखायो बिनि थाखाय फाय जोङो आथिखालाव मा खालामो। माखासे जोङो एसे एनै बा बिगियान आरो आदब मिथिनाय मानसिनिफ्राय जोङो सोलोंनानै बा सोंनानै जोङो बाजारफोरनिफ्राय बा फारमासिनिफ्राय जोङो मुलि दाउनि मुलि लाबोनानै जोङो बेनो सम सम मुलि मुलि जाहोयो ओमफ्राय जोङो बै खुगायाव बिसोरो थान्दा बोथोराव बा गोजां बोथोराव गोबां गाराय जायो बिसोरो दाउ फिसाफोरा बै फिसाफोरनो जोङो माने मुलि मुलि जाहोनायजों लोगोसे बिसोरनो बे खुगायावबो माने मुलि फोननानै होयो आरो बेबायदि फोनोब्ला माने बेमार बा माबा बेबायदिनो बेमारफोरा माने थाब जानो हाया ओमफ्राय बे गारायफोराबो जाया आरो सन्देरा बेबायदि खालामाब्ला जोङो नाथाय दाउफोरखौ दायो फिसिनो हाला जोङो लाखिनो हाया बेनिखायनो जों बैफोरबायदि आदबखौ जोङो दायो माने बजबनानै लानांगौ जादों बा बे बेफोरबायदि आदबजों दायो दाउफोरखौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो गोबां गोबां ओमफ्राय आरो हांसो बे हांसोनि बेलायावबो आथिखालाव जों बिदिखौनो नुनो मोनो। मानोना सिगां समावथ' जोङो गोबां बिदिनो जि नैजि था थामजिथा सरासनस्रायैनो जोङो जेबो होआलासिनो मुलि सुलि बायदिसिना बाहायालासेनो जोङो फिसिनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोर मुलिफोरखौ बाहायाब्लाथाय बियो माने थैबाथाय मासे थैबाथाय बियो द्लामनो गासैबो थै थैलाङो आरोना फारि फारि बेनि थाखायनो जोङो बै मुलिफोरखौ बाहायो आरो जोङो बेराम जायैनि आगोलनिफ्रायनो बेफोरबायदि बेराम मुलिफोरखौ होनानै जोङो फिसियो ओमफ्राय बेनो जाहोनाय आदार होनोब्ला जोङो बांसिन बे गुन्दैफोरखौ बेखौ जोङो जाहोयो ओमफ्राय माइ जाहोयो बेफोर बांसिन जोंनि गामियाव बा ओनसोलफोराव बे माइ आरो गुन्दैखौनो बिसोरनो गाहायै जोङो जाहोनाय जायो आरो हांसोनो ओमफ्राय आरो जोंहा मोसौ मोसौ बो जों आथिखालाव फिसिनायखौ नुनो मोनोसै माने गोबाङानो गाइखेर जानो थाखाय बा गाइखेरखौ जोङो फाननो थाखाय फिसियोसै आरो माखासेफ्रा बेबायदि बिदिनो मोसौनोबो जोङो बायनानै मोननाय दानाफोरखौ होनानै जोङो गाइ गाइखेर बुरजा बुरजा दिहुननानै फाननानै जोङो रां खामायो बा रां खामायनायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाया सैथो आरो जोंनि ओनसोलावबोहाय आथिखालाव जोङो बोरमाफोरखौ फिसियो बोरमाखौ बोरैहाय फिसियो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो नोङो बोरमाखौ नोङो लाइफां हारिनि नङा होमब्ला जायखौ जोङो बिलाइ जाग्रा बियो जाथिसे जुनार आरो जोङो बेखौ फिसिनोब्ला जोंनो बिलाइनि बा गोथां सोमखोर हाग्रानि गोनांथि जायो बोरमा फिसिनोब्ला आरो नों बेखौ बोरमा फिसिनोब्ला नोङो गोदोनि जों आदबजों फिसियोब्ला जोङो बोरमा फिसिनायावबो जोङो एफाग्राब जोङो रां होनानै खस्थ' खालामनो गोनां जाया जोङो मानै माथाम जोङो जेदि फिसा आजै मानै फिसा खालामनानै जोङो बेखौ फिसिग्रोलांनो हायो आरो बिदिनो फोलेर बारि होलांनांनानै नोङो बिदिनो गोबां फ्राम हिसाबाव नों खुलिना लानो हायो आरो आथिखालाव' थ' जोङो बोरमानि दामा जायो आरो गोबांबो जाबाय बेखायनो जों दिनै बोरमा फिसिनो हायोब्ला नोङो लकसन गैया आरो मानोना मुलाम्फा जाखायो आरो लोगोसे नोङो गोबां मिथिंगानि बिलाइ आदारफोरखौ नोङो हाननानै हाख्लायनानै नोङो जाहोनो हायो बोरमाफोराथ' गुन्दु गुनदि दाना बेफोरखौथ' जानाय जाया नङा होम बियो लाइफां हारि जाग्रा बियो जुनार जाथिसे बेखायनो जोङो बोरमाखौ फिसिनो हायो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो फिसियो आरो खोब बे एफाग्राब जोङो फार्म हिसाबै गैयाब्लाबो न'खर मानै माथाम माब्रै बेफोरो जोंनि ओनसोलावहाय दङ आरो अब्ला नों मोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो लाखि थनिसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां दे जागोन
औ गोजोननाय थाबाय नों
औ गोजोननाय थाबाय